हेलौ
औ हेलौ
ओ नोंथाङा फ्रियावनो दङ ना
औ औ नोंथांदोंंथ'यो दासान्दि ओरैनो फ्रि दंथ'यो
ओ होनबा नोंथां दसे सम आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
ओ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायदिनि बे टपिकआनो जाहैबाय दैबाना बेनि बागै जों सोरबा दिन ना मा होनो दैनि बागै दैयाखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो आरो दैबानाया माबोरै जायो बिनि बागै जोङो सुंदै सावरायदोनि आरोना ओ दैखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला थ' जोंनि थाखाय दैयाथ' जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि नङा होमबा ओ जेनाखियाव बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबाद मावनायावनो होना मानो बेफोराव गोबां माने नांगौथिखौ बिसोरो मा बिनि गेजेरजोंसो जोङो मा बुथुमना लानो हायो आरो आरो दैजों मानसिजों मोनसे नागारायनो हायै सोमोन्दो दं आरो ना नङा होमबा नोंथां हेल' हेल'
औ औ
ओ खोनादोना नोंथां
औ खोनादो नोंथां
औ दैफोरनि गेजेरजों जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव दायो बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायावनो होनना मानो आबाद मावनायावथ' जोङो थाखाय ओ जेरै माइ आबाद मावो। बेवहाय जोंनि दैया जोबोद गोनांथि आरोना जुदि बे दै गैयाब्ला बियो माइ आबादा जानानै थाङा आरोना बेफोरबायदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला दैफोरनि गेजेरजोंसो जोङो मा गासै माने माबाफोर जुदि आबादफोर मावदोंब्ला बेयावहाय माने दैफोरनि गेजेरजोंसो माने थांनानै थानो हानाय बायदि जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ बुंनो हाबावोदि जोङो साहा बागानफोर बानायोब्लाबो जोङो बेयाव दैखौ नांगौ आरो आरोना मानो होनोबा बेखौ सारना होयोब्लासो मा साया साहा बागाना मोजां जागोन आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जेरै दैयाखौ जों बाहायबावोदि ओ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बिफां लाइफां गायनायावबो जों दैहाखौ नांगौ जायो आरो बि बानायनांगौ दै जेरै न' बां बानायनायाव जि ओ गैयाब्ला माने मा सिमेन्टनि न'फोर लुयोबा ओ बेफोरबायदि ओ वालफोर होयोब्ला नङाब्ला जानो थाङा आरोना मानो होनोब्ला सिगां दैयाखौ जोंनि थाखाय नांग्रोगौ जायो आरोना हाफोर खोनायावनो होन बेफोरबायदि सिमिर बायदिसिना लगायनायावनो होन इथाफोरखौ सोमनानै दोननायावनो होन दैया माने गोबां गोनांथि दं आरोना जेरै न' लुयोब्ला सिमेन्टखौ जोङो सिगां बाला अन्थाइ नागिरनानैहाय मा बेफोरखौहाय लाबोनायनि गेजेरजोंहाय दैफोरजों मोजाङै लगायनायनै उनावहाय मा बेफोरबायदि सिमेन्टफोरखौ दाफबनो हायो आरोना बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजों जों बुंनो हाबावोदि बेलेग माबायावहाय ओ दैफ्रावखौ जेरै लामा सामा बानायनायाव होना मानो लामा सामा बानायोब्ला जोङो सिगां मा अन्थाइ बालाखौ लाबोखांनायनि उनाव बेहाय दैयाखौ मोजां सारना होगोरो आरोना जाहाथे बियो गोजोनो हानाय बायदि नवालागै गोजोननाय नङा नामा नोंथां? दा बेफोरबायदिनो खालामनायजों लोगोसे मा बानायनाय जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हाबावोदि लामा सामा बानायोब्ला मानाये मा सिमेन्टनिबो बानायोब्ला जोङो बेयावहाय ओ सिमेन्ट अन्थाइ बालाखौहाय माने मा लगायनानै दैफोरनि गेजेरजों लगायनानै बेखौहाय मा लुना हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो इफोरनि गेजेरजों खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि जाउनाव आरो बुंनो हाबावोदि ओ बेफोरबायदिनो ओ ओ दैफोरनि गेजेरजों जोङो बुंनो हायोदि गारिफोर सुनाय बेफोरबायदि थोरसि लथा सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय। बेफोर गोबां खामानियाव जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो आरोना जुदि बुंनो हायोदि ओ
औ
गारिफोर सुयोब्ला माने बा मैलाफोर जायोब्लाथ' दैफोरजोंसो जोंसो माने साफा जायो नङा ओमबा? जेरै मानसिफ्रा दुगैयो ओमब्लासो मा दैफोरखो जो बिदिनो माने साफा जायो। जेरै सि गस्ला सुनाय बेफोराव जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना दैया। आरो बिजों लोगोसे ओ दैफोरनि गेजेरजों जोङो बिफां लाइफां गायोब्ला माने मा दैयाखौ नांखागौ जायो नङाबा ओमबा नोंथां मानो होनोब्ला दै गैयाब्ला माने बिजोंबा थांनानै थानो थाखाय गोब्राब जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा फंनैसो आरो मा बुंनो हागोन नामा? ओ दै बानाया माबोरै सोमजिदों बेनि बागै
औ औ नोंथां।
औ।
अ नो-नोंथाङा मा सोंदोंमोन नोंथां?
ओ दैफ्रा माबायदि बाना जादों बेनि बागै फनैसो होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा जितु फोरमायबाय जिहेतु दैफोरा ओ बानानि सोमोन्दै जेराव ओ जों दैबाना होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु दैबानाया मानिफ्राय फैयो जों गिबियावनो दैबाना होनना बुङोबा जोङो अखानि दैबानाखौ जों मिथिगौ। ओ गोबां अखा हाबाय थानाय जाहोनाव जोंहा गोबां दैबाना जायो जेराव जोंनि गाहाय ओनसोलफोराव दैबाना जानो हमो। जेराव जोङो दैबाना जायोब्ला गोबां उसुबिदा जायो जोंनि न'खरफोरखौ लोमलांजोबो खायसेनि न'ख र सिथ्लाफोराव दै हाबो बा खायसे गोथौ जागा फोराव ओरैबायदि ओ न'खरफोरावनो दै हाबलांजोबो जेराव बायदिसिना न'खरनि जिब- जुनारफ्राबो थानो हाया जायो जेराव गोजौ जायगाफोर नायगिरनानै थांनो गोनां जायो। बा न'खरफोरखौ गारनानै गुबुन गोजौ जायगायाव थांनानै थाहैनो गोनां जायो। दा बेफोर बायदि जायोब्ला जोबोद खस्थ' जायो जेराव जों दैबाननि गेजेरजों जोंहा गोबां ओ न'खरनि बायदिसिना जिब-जुनारफोराबोथ' अबाव थांगोन अबाव थाङा बेफोरखौ मिथि ला जेराव जोङो बायदिसिना जोंहा बन, थाखा- फैसा उम बायदिसिना बिथिङानो जा ओ जोङो बायदिसिना सो बिसना जेराव जों उन्दुनायनि थाखाय जोंहा जेबो गैया जायो। दा बिदिब्ला जोंहा जोबोर खस्थ' जायो जेराव जोंनि माइ आबाद बायदिसिना जों माइ आबादल' नोङा जोंनि आबादफोरा गासैबो खहा जालांजोबो। दा बिदिनो गोबां ओ दै बाननाय गेजेरजों जों खहा जानायखौ नुनो मोनो। जिहेतु बे दैबानानि खहाया ओरैबायदि गोबाव थायो जेराव जों माइ आबादफोरखौ जोङो अ जोङो बोसोरसे जानो थाखाय मावनानै लानाय जायो दा बेफोर जुदि गाज्रि जालाङोब्ला अब्ला बोसोर सोरसे नों माइ माइरं बायनानै जानांगोन अब्ला बेसेबां जोंहा उसुबिदा जायो दा दैबानाफोराबो बेफोर बायदि अखानि गेजेरजोंबो जोंहा जानायखौ खौ नुनो मोनो जेराव जोंनि न'खरनि ना खायसे ना फिसिनाय जायो हाखरफोराव फुख्रिफोराव बे फुख्रिनि नाफोरा बारलांजोबोब्ला अब्ला माबायदिहाय जागोन गोबां जोंहा ओ नुकसान जायो जेराव जोंहा लाइनफोर थाया कारेन्टफ्रा थाङो जोंहा दिनै मबाइल फन बायदिसिनाफोरावबो जोंहा सोलिनायाव जोंहा खस्थ' जायो। दा बिदिनो जों नायनो थाङोब्ला दै बानाया गोबां जोंनि गेजेराव खैफोद लानानै फैयो दिनै मोसौ बोरमाफ्रा थैलाङो दिनै मानसिफोराबो खायफाया गब'नानै थैलाङो दै बानायाव दा बिदि जों लानानै फैनो हायो जेराव जोंहा लोगोसेनो जोङो दैमाफोराबो जोंहा दो-दैज्लां बोथोराव गोबां देरो। ओ बिदिनो बायदिसिना जोंहा जिब-जुनारफोरखौ बुसोम-बुसा खालामनानै सोराबा न'खरफोरनि ओ औवा बागानखौनो बुखारना लाङो। सोरनि बिफांखौनो बुफायना लाङो सोरनिबा आबाद फोथारखौनो बुफायना लाङो दा गोबां बेफोर बायदि जायो। जुदि जों दैबाना होनना बुंनो थाङोब्ला लोगोसेनो जेराव जोङो टाउन सोहोरफोराव बांसिन जानायखौ नुयो जेराव जोङो
गोबां टाउनफोराव मानसि थैलांलायनाय खोनायो जोङो दैबानाफोराव जिहेतु ओ एसे दैबाना जायोब्लाबो हान्थुसेबा जानजिसे जायोब्लाबो हमना ला हान्थुसेब्लाबो ना नाथाय जोङो गाहायाव मा दं मा गियान नुवा जेराव जों थाबायलांबाय थानाय समाव खायसेफोरा नाला सिंफोराव हाबलांना जों थैलांनायखौ खोनानो मोनो। दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेराव जोङो ओ नालाफोरखौ जों मोजाङै बानायनानै लानो रोङाखै टाउन सहोरफोराव जोङो दै ओंखार लांग्रा फोरखौ जोङो मोजाङै दासिमबो जेरैबायदि नांगौ बेफोर बायदि जों बानायनानै लानो हायाखै। दा बिदिब्ला अब्ला जोंहा ओ मानसिफोरा बेवहायनो जिउ खोमानो गोनां जादों जोंहा दिनै थांलाय फैलाय स्कुलफोरनि थाखाय जोंहा उसुबिदा जायो बा अफिसफोरनि थाखाय जोंहा उसुबिदा जायो जों बायदिसिना खामानि मावनानै दांनानैसो जोङो जिउआव जोङो फैसा आरजिनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो मानसिया जिहेथु ओ जानानै उदै सुफुंनानैसो थांना थानो हायो नङाब्ला जों थांना थानो हाया थैलाङोन दा बिदिब्ला जोङो खामानि मावनांगौ अब्ला बे खामानि मावनायानो थाबथालाङो जोंनिया गोबां बिथिङावनो जोंहा दैबानानि गेजेरजों जों दिनै बेफोर दैबानाखौथ' जोङो बुंनो हायो दा बेफोर दैबानाया जोंनि गेजेराव इसे बेसेबां गोहोम खोख्लैया जानो हागौ जोंनि बेफोरो मास मोनसे मोननै बा मास मोनथाम बांसिनानो मास मोनथाम हमना ला खायसे जायगायाव जुदि बांद्राय जायोबा हमना ला मास मोनबा बेफोरबायदिल' जायो नाथाय जों जुदि बुंनो थाङा दिनै दैबानानि खोथा अब्ला जोङो दिनै सुनामिनि खोथा खोथा बुंनो थाङोब्ला बे सुनामिफोरा ओरैबायदि फैयो जेराव जों लैथोफोरनिफ्राय बे सुनामिया फैयो दा ओरैबायदि जोंहा बे दोहौआ गोजौ जानानै फैयो जेराव बे दोहौआ टाउन नोगोर ओरैबायदि गुवार गुवार गोजौ फैखायो दैया अब्ला जेराव जोंनि बिल्डिंनि मानसियानो बुं बा बेयाव थाखा फैसा गारि मथर दखान आरि गासैबो साफा जालांजोबो जेराव जों जिब जुनारनि खोथा मानसि बेवहाय जेबोआनो थाया आरो नालै थैजङाव थानायफोरा गासैबो थैलांजोबनो गोनां जायो न' बां बायलाङो बिल्डंफोर बायलाङो अब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां जोंहा ओ खायसे उसुबिदा जानानै फैयो दिनै गोबां गुबुन गुबुन गुबुन हादोरमाफोराव दिनै बायदिसिना दिनै ओ मोजाङैनो जों लैथोजिंफोराव बेनि थाखायनो ओ बेरेल होना दोननाय नुयो बायदिसिना वाल बायदिसिनाफोरखौ जाहाथे लैथोनि दोहौया एसे खमायो नंगौ सुनामिखौ हमथानो हानायथ' इसिबां जोंहा मानसिफोरा साननो हानाय हनो हानाय दिनै गोहो फैथ'वाखै अब्लाबो नाथाय एसे दोहौआ लासै जानायनि थाखाय गुबुन हादोरमाफोराव बायदिसिना आइदिया बाहायनायखौ नुदों जोङो बायदिसिना ओ बेवहाय ओ फाखा आरिफोरजों बेवहाय लुनानै दोननायखौ नुयो जोङो वाल बिसना आरि दा बेफोरबायदिनो गोबां खहा जायो जेराव जों गामि ओनसोलफोराव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैमा गेदेर जायोब्ला जोंहा दै बाननि थाखाय अब्ला जों दैमाखौ बारनो हाया जिहेथु जोंहा दालां गैया जों औवानि दालांफोर होना लायो बेफोर दालांफोरखौ जोङो बुखारलांजाजोबो दै बानानि गेजेरजों अब्ला बेयाव ओ फरायसाफोराबो थांलाय फैलाय खालामनो जोबोर उसुबिदा जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गोदो गोदायहाय ओ दैमाफोर दंना गैयामोन लोगोसेनो थांलाय फैलायनायनि थाखाय एसे उसुबिदाफोर जायोमोन नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' सिगांहाय माने मा सा फारसे जानायालाय माने दैयाथ' एसे बाना जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आर ना आरो बिदिनो ए थांलाय फैलायनि थाखाय लामाफ्राबो एसे ओ दै खाथि जानायाय एसे बारा जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो थांनो थाखाय बेफोरबायदि दालां सालां गैयै जाउनावहाय दै बारनो थाखाय जोङो नावफोरनि गेजेरजों थांलाय फैलायनि राहाखौ जोङो दिनथिना लानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना थिग बेफोरबायदिनो दैबानाजों लोगोसे गोबां माने दाउ अमा फिसिदोंब्लाबो माने बा बेफोरो दंस' जानायखौ नुनो मोनोमो आरोना माने आबादफोर मावदोंब्लाबो बियो मा सुस्रा लांनायजों लोगोसे बालाफोरखौ खोबनानै अनथाइफोर खोबनानै बियो आबादा नुस्थ' जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे माबा मोनसे मावदोंब्ला बेयावहाय मोजां थाथैनो हायो न' बां लुदोंब्लाबो बेयावहाय न'फ्रा बायग्रबनानै थांनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोना थिग बेफोरबायदिनो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे हानि न'खर लुदोंब्लाबो बेयावहाय सौसिनानै सिफायनायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरबायदि जानायखौ जोङो ओ जायोमोन आरोना जोंनि ओनसोलाव होनबा नोंथां समाबो जाबाय जेंना दोनथ'लायनायसै नामा
औ औ नोंथां ओ जिहेथु जोंहा नंगौ जों दैबानानि गेजेरजों जों गोबां जों खहानि खोथा बुंदों जों माबाखौ फोरमायनो हायो नोंथां जिहेथ जों जेराव जों दै बानानि जों मुलाम्फा जों जु दैबानानि मुलाम्फा होननानै बुंनो थाङोब्ला जों